खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों औ
औ आंबो खोनादों दे नोंथां
औ
गोजोन बेलासिनि हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
नंगौ नोंथांनिसिमबो
औ दायो नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं मोनसे आयदाखौ लानानै नोंथांनो कल हरनाय जादों बे आयदायानो जाहैबाय बर'फोरनि दोरोङारि आबाद मावनाय बिनि सायावहाय जोङो मोननै बोथोराव जे जोङो गोदोहाय गोदोनिफ्रायनो आबाद मावबोदों जे दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर बिनि सायावहाय जोङो रायज्लायनो नोंथां नोंथाङा गाहायै
औ नंगौ। औ नंगौ नोंथां दङ
अब्ला जोङो रायज्लायनो हासिगोन ना नोंथां?
नांगौ नोंथां हायो
होनबा जोङो आङो बुंग्रोनोसै नोंथां
औ जाग-औ दे बुंग्रोदो बिदिबा।
ओ-जोङो मोननै बोथोरावहाय गोदोनिफ्रायनो माने ओ-बर'फ्रा आबादखौ बिथा खालामनानै आबाद मावनाय जायोमोन। जेरैहाय जोङो दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्ला दैज्लां बोथोराव जोङो बांसिनै मोननै आबादखौहाय जोङो बांसिनै बर'फ्रा फकास खालामनानै मावबोदों जेरै माइ आबाद जेरै फाथो आबाद। जोङो बे मोननै आबादखौहाय दैज्लां बोथोरावहाय मावनाय जायो जोङो। बर'फ्रा मा खालामो गोदोनिफ्रायनो जोङो। ओ-माइ माइरंजोंनो थांनानै थाबोगो-नाय। एबा आदार जिउनि आदार हिसाबै बाहायबोदोंमोन बेनिखायनो। माइ आबादखौ बिथांमोनहा दैज्लां बोथोरावहाय बांसिनै माइ आबाद मावनाय जायोमोन जेरै जोङो माइ आबाद मावनायावहाय जोङो गोदोनि ओ-दोरोङारि गियान जोंहा माखासे दङ जेरै जोङो ओ-दोरोङारि गियान माइ गायनाय समाव जोङो अबे समावहाय अबे ओ-जे मारु हाफ्रावहाय जोङो मा माइखौ गायोब्ला- माबायदि जागोन बे आबादखौ बिथांमोनहा थारैनो गियान दङमोन जेरैहाय जोङो एसे एसे हागुं हाफोरावहाय मा खालामोन बिथांमोनहा जेरैहाय- माइब्रा माइ जोसा माइ बेफोरबायदिखौ एसे हा-हागुं टाइपनि हाफोरावहाय मावनाय जायोमोन जोङो गोदोनि माइ होननानै बुङोब्ला जोङो माइफोरनि मुंफोरखौ जोङो बुंनो हायो जेरैहाय-
नंगौ
सालबावा अबनसालि माइमा माइसालि। माइब्रा जोसा। आरो साल-सालबावा। आरो माइमा माइ। जोङो बेखौनो जोङो गोदोनि माइ होननानै जोङो बुंनो हायो। नाथाय आथिखाल मुगायावहाय गोबां गोदान गोदान रोखोमनि माइ जोङो मुं मोननाय हायो जेरैहाय जोङो दानि गोदान मुगानि जे जोङो माइ नि मुं होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौनो बांसिनै बुंनो हागोन जेरै रनजित माइ। फरिमल बग-भगबनध आर बेफोरबायदि माइखौनो माने जोंनि ओनसोलावहाय दा गोदानैहाय ओ-आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनि माइफोर आबादखौ जोङो मावोब्ला नैबे दानि आथिखाल मुगायावहाय बांद्राय प्रडाक्टफोरखौ जोङो मोननो हाया। बेनिखायनो गोदोनि माइफोरखौ गारनानै जोङो दानि जे मोजां मोजां जे माइफोरनि प्रडाक्ट जाग्रा बेफोरबायदि माइखौसो जोङो बांसिनै आबाद मावनाय। खौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोङो फाथो आबाद। बे फाथो आबादखौहाय जोङो मा खालामो जोङो बे फाथोनि जोंनो जोङो गो-जोंनि बर सुबुंफ्रा मा खालामोमोन गोदोहाय गावसिनि न'खरखौहाय लुनायावहाय इन्जुर एबा बेराफोर दुमनो थाखाय फाथोनि सेनबजां फोरखौ जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरैहाय मोसौ आरो न'फोर खाफ्रानो थाखाय जोङो जायखौ जोङो दिरुं बाहायो। बैफोर दिरुं खौहाय जोङो बे फाथोनिफ्रायनो बिगुरनिफ्रायनो जोङो बानायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै बुंनांगोन जोङो मेसें बोथोराव जोङो आबाद मावनाय मेसें बोथोरनि आबादा जोंहा ओ माखासे माइ आबादबो जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोंङो आसु माइ जोङो बे आसु माइखौ जोङो मेसें बोथोरावहाय हाद्रि दुफु दुफु खालामनानै खुबैनाय माइखौ जोङो आसु माइ होननानै जोङो बुंनो हायो। आरो जोङो मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावो होननानै बुङोब्ला जेरै जोंनि ओनसोलाव बेसर आबाद दिसि आबाद मागा आबाद सबाय आबाद आरो देमसि आबाद आरो बायदि रोखोमनि जोङो आबाद मावनायखौ जोङो मेसें बोथोरावहायनो जोङो सु खान आबादफोरखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनो दिनैहाय जोङो सिबिं आबाद बेफोरखौबो जोङो मेसें बोथोरावनो मावनाय जायो बिदिनो जोङो गोबांथार जों जोंनि ओनसोलाव एबा गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया आबादजोंनो थांना थानाय हारिखाय बोथोर लायै बोथोर आबाद मावबोनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। थिग बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि मावो जानो हागौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां आ नोंथाङाथ आबाद मावनाय जोंनि बर हारिनि सुबुंफोरनि मावनाय आबाद खान्थिफोरखौ नोंथाङाथ फोरमाय जोबखाबायखौनो होनजायो। दा आङो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरैबायदि मावनाय जादों बेबायदिनो आ एखे रोखोमैनो मावनाय जायो आरोना। जेरै आं। गोदो गोदायथ जोंनि बेबायदि दानि ओ जायफोर बिगियानारि ओ खान्थिजों मावनाय बा बिगियानारि खान्थिजों बा एग्रिकालसारेल जाय जोंहा आ जोंनियावहा दिडिपार्टमेन्ट दं बा बिथांमोनहा बानायनाय जाय क्रस बे जोलै माइनि जोलै बे माइनि जोलैफ्रा बां सिनहै जोंनो ओ जोंनो फिथाइखौ होयो आरो ना बांसिनै जेरै जोंनि गोदोनि जोंनि दोरोङारि मावनाय जोलै माइफोर माइसालि माइमा माइ बा बेफोरो बेफोरो एसे एसे माने खमै बिबाङै जोंनो फिथाइ होयोमोन आरोना। दा बेबायदिनो बेफोर जोलैया बांसिनै फिथाइ होनाय जायखौ जों नुनो मोनो। बेखायनो आथिखालावहा जों माइ आबादावहाय बांसिनै बेफोरबायदि माइ जोलैखौ मावनायखौ नुनो मोनदों आरोना जोङो जेरै आइ जं माइ परिमल रनजित आ बाहादुर माइ बेबायदि ना नोंथां? औ बेफोरखौ मा औ आरो गोदान गोदान बिदिनो आरो गोदान जोलैफोर दङ सनालि माइनायबो दङ। बेफोरखौ मावनाय जायो आरो। मानोना बेफोरो जोंनि गोनोखोआरि खान्थिजों बानायनाय जोलै आरोना बेफोरो मोजां जोंनो मोजां ओ फिथाइ होयो आरो। बांसिनै फिथाइखौ मोननो हायो आरोना जोङो। बेनि थाखायनो बेफोरखौ मावो आरोना आथिखालाव हा।
नोंगौ नोंथां सैथो।
बेबायदिनो आरो जोंहा दैज्लां बोथोराव आबाद होनोबा जोंहा बे फाथो। फाथोखौ जोंनि ओनसोलाव मावनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव आरो दंबावो आ जेरै माइजों लोगोसे आ जोंहा बे जुखामनि आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां। औ जुखामखौ माने ओ बेखौ मेसें बोथो फावनो फोनाय जायो, बा गायनाय जायो। ओमफ्राय जों दैज्लां बोथोरसिम बेखौ हानाय जायो आरो। बेबायदि सिगाङावनो औ ओमफ्राय बिनि उनाव आरो जोंहा जोंनि ओनसोलाव जों नुदों आ माने जाय जायगाफ्रावहा जोंहा दैफोरा जाला आरोना माइ गायजाला आरोना नोंथां। माइया एसे जोंनि जायगाया एसे फुरानाबो जाबाय नालाय गोजाम गामि जाबाय नालाय, जोंनियावहा माने हासारफ्राबो बांद्राय गैलिया आरोना। जों रासायनारि हासार सारनानैसो जों आबादखौ मावनाय जायो आरो बांसिनै। थ' अल सिद दैफोरनिबो एसे ओ जोंहा गोब्राब जायो आरो मोननो थाखाय दैयाव। अखानि दैजोंसो जों आबादखौ मावनाय जायो आरोना जोंनि ओनसोलाव। थ' बेबायदिनो औ आंखाल जायो औ नोंगौ। आंखाल जायो। अखाजों अखानि दै फैबासो मानाव अखा हाब्लासो जों आबादखौ मावनो हायो आरो जोंनि ओनसोलाव। मानोना दैसाफोरा जोबोद गोजानाव दं आरो जोंनिफ्राय इदिनो दंग'फोर बा बलान होनना बुङो जोंनि जाय खौ नाला थायोना बलान बेबायदि द्रेनफोर बिदि दैनि सिस थेमफ्रा जोंनियावहा बांद्राय गैया आरोना। नाथाय आ माखासे सुबुंफ्रा गावबा गाव आ हायावहा जेरै टिवबेल बा बे ब-बरिंफोरखौ गायना लानानै दै बख'नानै बेनिफ्राय बेबायदि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरोना जोङो। आरो बेबाय दिनो ऐ बेफोरबायदि थाखायनो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ्रा जोङो माइ आबाद मावनायनि सोलायै आ साहा बागान बा साहानि आबादखौ बांसिनै मावनायखौ नुनो मोनदों आरो जों। माने जाय जाय दुब्लि फोथारावहा आ दैफ्रा खम थाङो आरोना। दैया खम जाबाय आंखाल जाबाय बेफोर जायगाखौ एसे हायाथ' गाहाय जायो नालाय आबाद मावग्रा माइ आबाद मावग्रा हाफ्रा दुब्लि फोथारफ्रा। बे साहा आबादनि थाखाय एसे गोजौ जायगा नांगौ जायो आरोना दै थायि जानांगौ आरो। ओमफ्राय बेनि थाखायनो बेखौ बे जायगाफोरखौ ए गोजौ हा खोनानै आ दैहाय ओ बलानफोर बा ड्रेनफोर जावनानै आ दै खारनो हानाय माने दै थाबाय थाबा साफाथ नि बे साहानि फिफाङा थैलाङो आरोना नोंथां। औ बे औ बेखायनो माने ड्रिनफोर बानायनाय जायो आरो। ओमफ्राय बेबायदिनो गोबां साहा बागान बिदि बानायबाय आरो जोंनि ओनसोलावहा। माइनि आबाद खौ मावो जाय दुब्लि फोथारफ्राव एसे गाहायै जायगा बा दै थानाय जायगा बेफोरावहाय माइनि आबाद मावो। आरो माइजों लोगोसेनो साहानि आबादफोर जोबोद मावदों आरो। ओ साहा नि आबादावथ' नोंथाङा मोनथिखायो जे बहुत मोजां बेहाय मोजां प्रफिट थायो आरो ना लाब थायो आरो मुलाम्फा नोंथां। औ आरो बेजों लोगोसे मेसें बोथोरावबो मेसें बोथोराव आबाद मावो होनोबा जोंहा बे आं नोंथांनो बुंखानाय जुखाम आरो बेजों लोगोसे जोंहा मैगं थाइगं गायनाय जायो जेरै कबिफोर बा फुल कबि बान्दा कबि। अल कबि आरो बेजों लोगोसे आलु आलु आरो बिलाथि बेफोरबायदि आरोना गोबां रोखोमनि मैगंनि खेथि बा आबाद मावो आरो जोंनि ओनसोलाव आरो बेजोंनो लोगोसे बे थाइ मोनसे दंना जोङो जायखौ वाटारमेलन होनना बुङो इंराजियाव बियो तरमुस होनना बुङोना बेखौ
बर'नि रावाव खोरोमजाग होननानै बुङो। अब्ला नोंथां जोंना समा जानानै फैबायमोन नोंथां।
नांगौ दे बिदिबा जोंहा समा जाबाय औ दे। गोजोननाय थाबाय नोंथांजोंम सावरायनानै।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो दे हबा बिदिब्ला नोंथां।